औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय खुलुमबाय।
गोजोन गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिम। औ नोंथां दा सान्दि नों दा मा मावगासिनो?
औ दोङो दोङो बर्थमान बिदिनो। आंनियाथ' बेनोसै खामानिया न' न'खर न'खर थांना गाब
औ थिगैनो दंना जायखिजाया खामानिथ' खामानिया जेबो गेदेर फिसा थाया आरो। खामानिया खामानि ओ दा होनोब्ला जोङो एसे खोथा सावरायनो सानदों आं नोंथांजों जिहेथु दानि जुगाव आथिखालाव किसुमान माने संसार जानाय या बायनायखौ जों नुनो मोनदों गोबांनिखौनो। नाथायबा बे बे संसार जानायनि बायनायनि गुबै जाहोनखौ जोङो एसे सावरायनो सानदों आरो नोंथां नोंथाङा जुदि कम्फरटेबोल बा सावरायजागोन ना? आरो सावरायाबा जों आलादा औ जुदि औ
औ
अब्ला आङो नोंथांनो एसे फोरमायना होनसै दानि संसार जानाया बायनायनि गुबै जागोनखौ आं बुंनोसै। नोंथाङाबो उननि समाव बुंदो आं दा बुंना होग्रोनोसै आरो। ओ दा जोंनाथ' संसार जानायाव गासैबो नाया खामानि मावै दाङै जायो। जेनेबा सासे हौवाजों हिनजावजों हाबा जानायनि उनाव नांलाय खमलाय जानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय किसुमान हौवा दोङो माने केयारलेस जायो आरो किसुमान हाबा एबा जुलि जानायनि उनाव बे हिनजावनि नांगौ बा गोनांथिखौ सुफुंनो सुफुंनोथ' हायो खिन्थु सुफुंनायजों लोगोसे हिनजावनो मा नांगौ बेखौ बेखौ किसुमान हौवाया मिथिया आरो किसुमान हौवाया माने लोङै जायै गुबुनाव लोङै जायै सान सामफ्रोमबो थायो हरनि एकथा दुथा थिनथा बाजियाव न'आव हाबो बेबायदियाव हिनजावा थारमाने निजेखौनो बरिं मोनना लायो आरो आरो बे जेनेबा संसार जानायनि खोथा सावरायनांगौ खोथा खोथा थायो बेफोरबायदि खौ खायसे खायसे हौवाया बावगारलाङो आरो जुलि जाखांनायनि उनाव खालि लोगो लेवा लोगो लेवादो टाइम पास खालामनाय लोगो लेवादो ज' ज' थानाय हरनि एथा दुइथा बाजायाव न'आव हाबहैनाय बेफोरबायदिखौ सान सानफ्रोमबो जुदि खालामबाय थायोब्ला सासे हिनजावनि गोसोआ माने सोलायलाङो आरो मानो होनबा बियो सोरजों रायज्लायनानै थानो बि न'आवनो थागोन न'नि खामानि मावगोन जोबनायाव हरनि समाव बियो निजिनि फिसाय बा हौवाखौ नागिरनाय जायो खारन संसार जानायाव गोबां राय्लायनो गोनां खोथा थायो आरो
औ
आरो साहारा बा हेफाजाबखौ लुगैयो आरो हौवानि नाथायबा जोंनि हौवाफोरा आथिखालाव लोंनानै निजेनि हिनजावखौ अननो बावनाय लोंना हयथ'बा निजिनि हिनजावदो मा समाव माबायदि टाइम होनांगौ बेखौ बावगारनाय खालि लोंनायखौ गोदोर साननाय लोगो लेवाखौ गोदोर साननाय बाहेरायाव गिदिंनायखौ गोदोर साननाय बेफोरबायदि जाहोननि थाखाय जोंनि खायसे खायसे आइजोआ माने गुबुन लाइन लानानै गुबुन हौवाजों खारनायखौ जों नुनो मोनो आरो नाथाय बेफोरो गासैबो निजिय फिसाया जुदि थिगै थायोब्ला रावबो हिनजावा बेबायदि गुबुनजों लाइ मोना आरो बे खार'ना लोंनाय जायै माने न'खरखौ खबर लायो निजेनि बिसि फिसायखौ खबर लायो बिदियाव माने जायो आरो हमनानै ला जेनेबा
ओ जेनेबा नोङो सासे फिसाय जाबाय ओ नोंनि हिनजाव हमनानै ला आरो नोंनि हिन्जावा हिनजावखौ जुदि नोङो ओ सानफ्रोमबो जुदि रायलाया गुबुनाव थाबाय थायो गुबुनाव लोंना फैयो हरनि एथा दुथा फैयो अब्ला आजिखालि ससियेल मिडियानि जुग नोंनि हिन नोंनि नोंनि बिसियाबो नायनोसै ससियेल मिडियाखौ ससियेल मिडिया नायनायनि गेजेरावनो सोरबा मा खबर होनना हरनोसै बेयनो बेबो हरफ्लांनोसै हरनायानो हरनायावनो आंनि बाथ्राखौ मा बुंनो आंहा दुखु जादों ओरै जादो बेबायदि दुखु जादों होनना बुंहरनायाव बैबायदि गुबुन सेंग्राफोरा लामोनो आरो मा जादों नोंनि दुखुखौ आं सुफुंनो हागोन नोङो टेनसन लानाङा बेबायदियाथ' माने निजेनि फिसायनिसाय गुबुन आलादानि अननायखौ बांद्राय मोननोसै आरो माने सेंग्राफोरा फुलायनो दोनखागोन नालाय बेबायदि फुलायनायावनो किसुमान सिख्लाया गुबुनजों राय्लायनाय गुबु किसुमान हिन्जावा गुबुनजों रायज्लायनाय गुबुनजों थांनाय बेबायदिया बांसिनै जानायखौ जोङो दा जोंनि समाजाव नुनो मोनो आरो। आरो बेफोरजों लोगोसे खायसे खायसे थाखायो खायसे खायसे माने ओ केरेक्टाराबो गाज्रि थाखायो एसे ओ बेफोरखौथ' बुंनो हाला खायसेया माने हौवाफोरखौल' दखबो होनो हाया खायसेया माने निजिनि गियानानो गाज्रि थाखायो आरो बेजों लोगोसे ओ बेबो मोनसे संसार बायनायनि जाहोन आरो नेकस्ट संसार बायनायनि जाहोना ओ बेबो मोनसे ओ खायसे हिनजावा माने फैसाल' लुगैयो ओरैबायदि फैसा थारमाने नों जेरैखि जाया आंनो फैसाल' होफैनांगो। आंङो थागोन न'आवनो हारसिङै मावै दाङै जागोन। हौवाखौ नोङो दसे जबा दसे थाबा खुथार खुथार रायनाय मानाय बेबायदियाव खायसे खायसे हौवाया टेनसन मोननानै आनकन्ट्रल जायो आरो बे आन कन्ट्रल जानायाव बांद्राय लोंनाय बांद्राय जानाय बेबायदिखौ जों जालांनायखौ नुनो मोनो आरो ओ आंनि बायदिबा बेफोर जाहोननि थाखाय किसुमान संसार बायो आरो खायसेया
ओ लुफिया लुब लुफियानि थाखायबो बायो माने थाखा फैसाखौ गुबुननियाव नुयोब्ला माने निजिखौनो फानगोन बेबायदि जायो आरो किसुमाननि हिनजावा। बेबायदि सिस्टेमावबो माने संसारा बायो आरो नोंथां ओ नोंथां नोंथांनि नोंथांनि मोनदांथियाव माबायदि
औ औ औ। नोंथाङाथ' गोबां बोथ्रा बुंबाय आं नोंथांनि बुंनायखौ आं ओ मोजांखौनो मोन आरो नंगौबो नोंथांनि बुंनायाबो लोगोसे बेनो जे आंनि बुंनायाबो खायसेनिया माने रांखावरि आथिखालि आ उनाव माने इफोरबायदि जे हमना ला ससेयेल मिडियाव फट' मोनसे होनांगौबाबो ओ माने फट' मोनसेयाव ड्रेसा बेलेग गाननाय जोमनाया बेलेग हमना दख'नाखोनो नांबाय थागोन माने खायसेया माने ओरैबायदि माने फैसा दोल' माने जानायखौ गारगोन नांगौबा खिन्थिनो लुबैयो खायसेया खायसे हिनजाव जेनेबा हिनजाव माहारिनि बाथ्राखौनो रायलाय जों जों माने ओ खायसेया माने बिदि जे खिन्थिनो लुुबैयो लोगोसे जानाय लोंनायानो थालांथो जेबो नङा। ओ न'बा न'बांफोरखौ मोजां खालामनो लुगैयो माने जेन मानसिफोरा नुथों। बिदि आरो आरो लोगोसे ओ आरो लोगोसे हमना ला खायफा फोरा जानाय लोंनायखौल नागिरो माने थानाय आरो आगोलनि दिनाव बारा नुनो मोनामोन जों बेफोरबायदि आगोलनि दिनाव थ जोंनि बिमा बिफाफोरा हमना ला बारा लेखा रोङामोन थेव अ थेवबो बिसोरो लेखा रोङाबाबो बिसोरो रावजोंबो गुबुनदो बेफोरबायदि ओ माने जाहा थाहा बेबहारखौ खामलाया
खा-खामनो हायामोन बारनो हाया मोन औ।
औ बारनो हायामोन आरो बेबहारफोरखो इदि गाज्रि लाखियामोन नाथाय दानिया जेसांनो गोरों जादो जेसेबांनो गोरों जादों इसा एसांनो सोलायनो हमदों। आरो आगोलनिया माने हौवाया जि लामा फैयो बेखौनो जायोमोन लोगोसे से आरो खिन्थिनायखौ आरो देलायनायफोरखौबो बारा खालामामोन। आरो बारा बेफोरखौबो खिन्थियामोन लोगोसे आरो नोंथाङा जे बुंदों हौवाफोरनिबो बाथ्रा हौवाफोरा एसे बिदिनो जानाय लोंनाय गुरुत' गि बेफोरनि थाखायबो जायो हमना ला नों माव सब बिदि बिदिजों संसार जायाना हमना ला नोङो मावदों फैसा लाबोदों हिनजावनो फैदों बिदिजोंल' जाया संसारा नङा होमबा
औ बिदिजोंल जाया औ
अ संसार होननाय लोगो लोगो गोबां थाइयाव माने डिसिप्लिन मोनसे थायो माने भाग भत थायो जेनैबा जोंनियाव पेस मोनसे थायो मोनसे माने मा बुङो बेखौ खोन्दो खोन्दो थायो भाग भाग खोन्दो खोन्दो अ बेखौ गावनो माने गावनो बिजिनो नायनांगोन बेखौ बिदि दं सांग्रां रुफाबाबो माने फैसा थाखाजोंबाबो संसारा मोजां जाया बेसेबां फैसा थाखा थाबाबो ह मोनसे दुखु थाथारो आरो हमना ला बेफोरनो गोसोनि जबा माबानि खिन्थु ख गोबाङानो सानो जों फैसाजोंल' जाजोबो सब बिदि नङा
औ
माने रंजानाय रंजानाय बा गुसु गोजोनफोरााव गरलि फैसाादोल' नङा बे मोनसे बाथ्रा फैसाजोंल' रुजु जाया माने मा मोनसे नांगौ आरो जिखुनु जा टाइम मोनसे ओ सम नांगौ ओ हमना ला नों एसेबां फैसा होबाय जाबाय लोंबाय बेनिफ्राय जुदि गैया गोसोआनो जुदि हान्थि मोनाबा माने अ अ अ बेनो आरो बेबो मोनसे लोगोसे आरो गोबां मानसिखौनो आरो गोबां हौवा मानसिखौबो आं नुनो मोनो जे हिनजाव गारनानै गुबुनजों थाङो बेफोरखौबो नुनो मोनो अललि हिनजखौल हिनजाव माहारि बेखौल बुंबाबो जाया जों जे थाङो अबाव जायो न खिन् हौवासाफोराबो बिदि जायो बेखौ नुनो मोनो आरो आरो लोगोसे जोङो दा ससियेल मिेडियाखौबो दाय होनो हाया खिन्थु गोबां मानसिखौनो मोजांबो खालामदों गाज्रिखौबो खालामदों आरो थेवबो गावनो बिजिरनो नायनांगोन आरो बेखौ
नंगौ नाथाय जोङो आगोलनि जुगाव बिदि बेखौ नुवामोन आर न' हाजार नोङो दरजा फांथेनानै बुजा थेबाबो नि जननि हौवाखौ गारना थाङामोन आरो जोङो आगोलनि बिमा बिफाखौ नुदों माने ओरैबायदिमोन माने नोङो हौवा नालाय हौवा हौवानि आथिं सुना होगोन बेबायदिमोन आरो नाथायबा बे समाव जोङो सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो गासैबो जोङो हाइ जेनेबा न'आव जियानो जा जियानो था जेखि जाया नोंनि प्र उफायला मोजां जाथारनांगोन आरो बाथ्रायैनो नों गिदिंनो मोननांगोन नोङो प्रफाइल नोङो हाइ प्रफाइलनि खिथिनो मोननांगोन खोथाया बिदि आरो दानि जुगनि संसार जानायनि किसुमान आदब खायदाफोरखौ थारमाने मानसिफ्रा गोजौ लेभेलाव देखायनो नागिरो आरो आरो बेफोरखौ सुंनो थांनायावनो किसुमाना सिमा बारो आरो खिन्थु बे सिमाखौ बारनो नाङा आरो नों खिथि देखाय नोंनि कुवालिटि हिसाबै नाथायबा सिमाखौ बारना लायोब्ला नोंहा फैफिननाया ान जायो आरो बेहायनो जोंहा संसाराबो थेर बेथेर जायो आरो बिदिनो सोरबा सोरबि मानसिनि जिउ फोजोबलायनायाव लासै थाङो आरो किसुमाना निजेनि प्रफाइलनि थाखायनो दा बेखिनिखौ मोनदांथिदों आरो जों बे समाव नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ आ
दाथ' जोङो ओ समाबो जाबाय नालाय जोङो दोनथ'नोसै नामा नों उननि समाव मोजां रायलाय फिबावनोसै औ दे ओ दे